औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां आङो गिबि गिबियावनो नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा दा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो हागोन दे नोंथां देनाय बुंनायसै
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजाव हाय मा मा जानाय लोंनाय जायो। बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय मा मा जा जानाय लोंनाय जायो बेनि बागै फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै आङो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' बर' समाजाव गोबां रोखोम खौनि जोङो जानाय लोंनाय जायो नंङा होमबाथ नोंथां जेरैहाय जोंङो मिथिंगायानो ओ मिथिंगायानो सोरजिनाय गासै मुवा बेसादफोरखौ मिथिंगायानो सोरजियो नङा होमबा नोंथां बे मे मिथिंगानि सोरजिनाय मुवाफोरखौबो जों बर' समाजफोराहाय बर' समाजावहाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो आर ना नोंथां गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंना बर' समाजाहाय मिथिंगाजोंनो सोनारनानै मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजो जाबोनाय हारि ओ आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो मिथिंगायाव मा मा मुवा बेसाद मोनो बेफोरखौ लानानैनो' बर' सम समाजावहाय ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरैना नोंथां। जेरैहाय जोङो मिथिंगायाव माखासे लाइफां जाग्रा लाइफां रज'नाय बेफोरखौ जों बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो माखासे दैयाव मानलाग्रा हारि बेफोरखौ बो जोंना बर' समा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो मान्दे, हेेलांसि, अन्थाइ बाजाब बा बिदिनो दाउ फेदा गोबां रोखोमनि जोंना मैगं थाइगं दं आरो ना मानलाग्रा हारिनि बेफोर गासैखौबो जोंना बर' समाजावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों आर ना नोंथां ओ बेनि अनगाबो जोंना जेरैहाय थास' थास'आथ' जोंना गासिबो जाजायो नङा होमबा नोंथां
औ जाजायो नोथां
औ बेबायदिनो जेरै जोंना थास'आ बिलाइयाबो जाजायो गांखंआबो जाजायो बा जोङो बेनि बेदर बेनि थास' आथिं ओंखारनाय बा जोङो बेनि बिबार गासैखौबो जोङो बर' सुबुंफोराहाय बे थास'खौ जोंना जाजोबो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना बैसागु बोथोर फैयोबोला जोङो एकस' एकथा मैगं-थाइगं बुथुमनानै जायो। जेरै- जोङो खुंखा दिंखिया, अन्थाइ बाजाब, बा जोङो माथिगालदाब। बे बायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं-थाइगंखौ जोंना मिथिंगायानो सोरजियो आरोना नोंथां। बे मिथिंगाया सोरजिनायावनो जोंना गासैखौबो जों बर' सुबुंफोरा बुथुमनानै जायो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना सुबुं माहारिफोरा बर' सुबुंफोराहाय गिबियावनो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां। माइ आबाद माव मावोब्लासो जोङो बेनिफ्राय माइरं ओंखारगोन नङा होमबा नोंथां। बे माइरंखौनो जानानै सो जोङो मोजाङै थांनानै थागोन। बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावग्रोनायखौ जोङो बर' समाजाव नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंना गिबि जामुं आदारानो जादों- ओंखाम। बे ओंखामा जोंनो माइनिफ्रायसो ओंखारो नङा होनबा नोंथां। औ। बेनि अनगायैबो जोंना गोबां रोखोमनि बे बायदिनो मैगं-थाइगं जायो। जेरै- जोंना नारजिजों अमा, बा जोङो अनलाजों दाउ, औवा मेवाइ एम्फौ लाथा, बायदिसिना गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगं जायो आरोना नोंथां बर' सुबुंफोराहाय। बे बायदिनो ओमफ्राय नोंथां बे बायदिनो जोंनिया बर' सुबुंफोराहाय गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं-थाइगं जयो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो दोङो जोंना माखासे मुवाफोर। जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोर सफैयोब्ला बर' सुबुंफोराहाय दैयाव ना गुरनो थाङो ना गुरना लायनानैहाय जोङो बेखौ बुरजा मोनबोयोब्ला जोङो नाफाम बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बे बायदिनो जोङो नाफामखौबो बर' सुबुंफोराहाय जोबोद मोजां मोनो जानो। बेनि मादाव आङो नोंथांनो जोंनि बर' समाजावहाय नार्जि ओंख्रिखौ माबोरै सङो। बेनि बागै आङो फंनैसो राव जों नोंथांनो फोरमायना होनो सानदोंमोन आरोना नोंथां। जोंनो गिबि गिबियावनो नारजि मैगंखौ संनोबोला जोंनो गिबियावनो फाथोनि आबाद मावग्रोनांगोन आरोना नोंथां। बे फाथोनिफ्रायस जोंना नारजिया जायो नङा होमबा नोंथां। औ बे बायदिनोहाय जोङो फाथोनि आबाद मावखांनानै बेनिफ्राय फाथो बिलाइखौ जेब्लाना रागोन अब्लाना जोङो बेखौ खानानै फोरानना दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ माखासे दोनग्रा आइजें बा जोङो बस्था बेफोराव सोनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जि खालि जागोन जोङो बेखौ गिबियावनो दैयाव सोम नानै गुरै खालामग्रोनाय जायो आरो। जाहाथे बेनि गोखाफोराबो एसे गगारलाङो बा जोङो गुरै जायो। बेनि थाखाय जोङो सोमना दोनग्रोनाय जायो गिबियावनो बेनि उनावहाय जोङो माखासे मानसिफोराहाय बांद्राय एसेबां गोखाखौ जानो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो नारजिखौ रुगारनायखौ जोङो नुनो मोनग्रोयो आरोना नोंथां। नुग्रोनानै जोङो बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय जोंनो बर' सुबुंफोराहाय बेबायदिनो नारजि ओंख्रिखौ जोबोद जानो मोजां मोनो। बेनि उनावहाय जों जोङो बे बायदिनो नारजिखौ सारायाव होसननानैहाय जोङो दोलो दोलो खालामग्रोनाय जायो। दोलो दोलो खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि खारै होनाय जायो आरोना नोंथां। खारै होनानै जोङो बेयाव जेसेबां दै होनांगौ बेनि दै एसे होनानैहाय जोङो अमा बेदरखौ होनोब्ला जोङो गिबियावनो अमा बेदरखौ जोङो थाव मस्ला मस्लि बानलु बायदिसिना होनानै जोङो गिबियावनो एवथ्रमना लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां।
औ।
औ। एवथ्रमखांनायनि उनावहाय जोङो बे बे गोदौबाय थानाय नारजि ओंख्रियाव होसनना होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो आधा घन्टा बा से घन्टासोनि उनावहाय जोंना नारजि ओंख्रिया मोननो आखाइयाव लायो आरोना नोंथां। होमबाना जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ बर' सुबुंफोरा जोबोरैनो जानो मोजां मोनो। नारजि ओंख्रि होनोब्ला जोंना बर' सुबुं फोराहाय जोबोद गोथाव मोनखायो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना नारजि खौ गोबां बाहायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो नाजोंबो जाजायो बा जोङो बेबायदिनो सारादु बायदिसिनाफोरावबो जोंनिया नार्जि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? ओ बर' सुबुंफोरा मा मा मैगं थाइगं जायो? बा जानाय लोंनाय जायो‌‍‌‌?
औ हागोन दे नोंथां। दा नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा औ दा नोंथाङाथ' गोबां मैगं थाइगंनि बागैनो खोन्थालांखाबाय जाय जायखौ जोंनि बे बर' माहारिनि मानसिफोरा जायो नङा होनबा नोंथां? दा आंबो बेफोरनि अनगायैबो माने मोननैसो नाय थाबावनाय जिखिनि दंबावो बेनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै। दा जोंनिया मिथिंगायारि, नोंथाङानो जाय-नोंथाङा बुंलांखाबाय दा मिथिंगायारि जोंनि बर' मानसिफोरा माने मिथिंगानिफ्रायनो सोरजि-सोरजिनाय जिखिनि मैगं थाइगं बैफोरखौ गोदोनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं नङा होमबा? बेफोरनि अनगायैबो जोंनिया आरो दंबावो जोंनि बर'नि एकदम दोरोङारि एकदम जाबाय थाग्रा मैगं होननानै जोंनिया बुंब्ला जोंनिया दंबावो अनला ओंख्रि दंबावो नोंथां। आरो जोंनिय बै औ। मिथिंगानिफ्रायनो सोरजिनाय बे औवा, बेनिफ्राय औवा गाजा बेखौबो जोंनिया बर'नि बर' मानसिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय दङ नङा होमबा नोंथां!
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोंनिया सबाय दङ, सबाय दङ, दालि दङ। बै मुसुर दालि ना मा होनना बुङो? बेफोरबो आरो औ। बेनिफ्राय अन्थाइ बाजाब मिथिंगानिफ्राय सोरजिजानाय माया मैं आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो। आं नोंथांनो दा सबायजों दाउ संनायखौ एसे फोरमायना दैे।
औ औ फोरमायजागोन नोंथां।
दा जोङो सबायजों दाउ संनो-संनोबोला बै जोङो गिबियावनो सबाइ आबाद मावग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां? दा जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे बर' माहारिया माने सबाइ आबादखौ माव-मावो आरोना। दा बै सबाइ आबाद आबादखौ मावखांनायनि उनाव जोङो बे सबायखौ सबायखौ जोङो गिबियावनो बेखौ माबा खालामनांगोन फिथाइखौ बे सबाइ जिखिनि फिथाइनिफ्राय फ्राय जोङो बेगर ओंखारा होमबा सबाय बेगर? बेखौ दिहुन औ दिहुननानै जोङो बेखौ फोराननानै जोङो-फोराननानै जोङो दोननांगोन। बेनि उनाव जेब्ला जों बे सबाइखौ संगोन अब्ला जे बे खालि जोङो सबाइखौ दिहुन सबायखौ माबानानै सारायाव एवफ्रामनानै माने बेखौ जोङो मिस मिस गुन्दै माबानांगोन आरो। नङा द नोंथां देनांगोन आरो ना देनांगोन बा हुख्रेमनांगोन औ जों बेखौ हुख्रोमखांनायनि उनाव जे बेखौ दैयाव दसे खमाय स-सोमनानै दोननांगोन आरोना बेनिफ्राय जोङो औ बेनिफ्राय जोङो बै सबायखौ दाउजों संगोन नालाय जोङो गि जोङो दाउखौबो माने जोंनि ओ जायगायावथ' माने जोंनि बर'फोराथ' गोबां आं दाउ सिखायो नङा होनबा नोंथां जा जाय जाय दाउखौ जागोन बा बेखौ जोङो थारनानै साफा खालामना गोदानानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां दा बेनिफ्राय जोङो औ सबाइजों अनला सबायाइजों दाउजों संनोबा जोङो बै बुथारनाय दाउखौ माने थाव संख्रि हालदै बेफोराव एवफ्रामग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां दा जोङो औ औ दा जोङो बेनिफ्राय एवफ्रांखांनानै जोङो बेखौ दोनथ'ना ओ बोखारनानै दोनथ'नो हायो बेनिफ्राय ओ जोङो माबाखौ मा होनो सबायखौ जोङो संनाय जायो नङा होनबा नोंथां दा सबायखौबो सबायखौ जोङो सं माने फार्स्टआवनो एवफ्रामनानै जोङो बेयाव दै होनानै माबानाय जायो लानाय जायो दैखानानै उनाव दसे थानानै जोङो ओ माबानांगौ मा होनो खारै होनांगौ खारै होनानै जोङो बा जेब्ला गोदौनो जागोन अब्ला जोङो बे बेदरखौ दाउ बेदरखौबो होफानानै होफानाय जायो बेनिफ्रायनो जोंनि बेयाव हालदै संख्रि बायदिसिनाफोरखौ हो-होनानै जोङो गोदौनो होबाय थानाय जायो नङा होमबा नोंथां दा गोदौनानै जेब्ला दै बुरजा होनाया जे बायमान रान-राननानै राननानै एसे राननानै ओ बायमान गथा जागोन अब्लाना जोङो सबायखौ मोनबाय होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो बे सबाय
नोंगौ
बेनि उनाव जोङो जानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो बेनि अनगायैबो जोंनिया दंबावो अनलाजों अनलाजों औवा मेवाइ नङा होमबा नोंथां जे औवाजों औवा मे जाहाथे जोंनि मोनसे गोबां मुंदांखा ओख्रि नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव औ दा जों बेखौबो जोङो ओ अनलाजों अनलाजों औवा मेवाइ संनोबोब्ला जोङो बै औवा औवानि औवा मेवाय जे गाजा ओंखारो नङा होमबा नोंथां बे गाजाया जोंनिया बांसिन दैज्लां बोथोराव ओंखारो दा जोङो बै गाजाखौ ओ दानना लाबोनानै जोङो बेखौ साफा खालामनाय जायो जे सानि सानि जे माबा थायो नङा होमबा बिगुर थायो नङा होमबा बेखौ जोङो सायनानै ओ ससे ससे हास'नानै जों बेखौ दसे समाय दसे सम दैयाव सोमना दोननाय जायो
औ औ
औ बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो सिथा सिथा माने गोबा गोबा फिसा फिसा हाना हानाय जायो आरोना नोंथां दा बेनिफ्राय जोङो ओ बै अनलाजों संगोन नालाय जा अनलाखौबो जोङो माइनिफ्रायसो सङो नङा होनोमबा माइरं जा जोङो बांसिनानो जोसा जोसा माइरंनिफ्राय संनाय जायो बै अनला ओंख्रिखौ दा जोङो बेै अनला संनो थाखाय जोङो जोसा माइरंखौ दसे सम बेखौबो गुरै जानो थाखाय सोमना दोननांगौ आरो ना दा बेनिफ्राय जोङो बे औ बेखौ दसे सम सोमखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गुरै जागोन अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै ओ बोखांनानै ओ माबाजों। ओ थफसि बा थबसि बा वाल बेफोराव देनानै। जोङो गुदि खालामना लानाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो। औ बेनिफ्राय जोङो फा ओ गिबियावनो माने संनायथ संनाय समाव जो जों बै हानाय-हानाय माबाखौ मा होनो ओ औवा मेवाइखौ जोङो एसे एवफ्रना लानाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय बेनिखाय जोङो औ बिनिफ्राय जोङो दा बै ओ अनलाखौ। अनलाखौ दै होनानै जोङो बेयाव दैखौ फुदुंनानै। माने थाव ओ थाव लायनो ओ बानलु। बानलु संख्रि बायदि होनानै जोङो दैखौ फुदुंना लानाय जायो अब्ला जेब्ला जो ओ बै दै दुंगोन अब्ला जोङो ओ बै देनानै लानाइ माइरं गुन्दै शखौ माने फ्रि-फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां? औ।